खुलुमबाय हेलौ अ नि गाहाम हामलायनायखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौहाय नोंथांजोंनो जासिहरग्रोनाय जाबाय खोनादोंना औ होनबा जोंङो दा मानि सायावहाय टपिक लानो नागिरदों जोंङो दा अनला ओंख्रि ना
औ अनला ओंख्रि सायावनो सावरायजागोन आरो
औ होनोमबा नोंथांङा अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन एसे संद'यै एसेबांबोथ' बारा रोङा एसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै आरो आंङो
बिदिब्ला नोंङो खोनासंदो सोंलांदो होमबा हेलौ हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों बुं दे
औ अनला ओंख्रि संनोब्लाथ' गिबियावनो मरंनांग्रोगौ
औ औ
ओ माइरंखौहाय जोङो गिबियावनो सोमना लाग्रोनांगौ आरो दसे समनि थाखाय
औ आवाजखौ एसे गोरा बुंनो हागोन नामा नोंथां जो
हा
आवाजखौ एसे गोरा
औ आवासखौ नोंनिखौ बेसां
औ ओ गोसा खोनाफायाखै माने दे सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय
बेनि उनाव दसे सोमना लाखांनानै बेखौ मोजांङै सुनानै ला लानांगौ आरो
औ औ
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय हाय बेखौ दसे सुस्राना लाखांनानैहाय दसे ओरैनो फोर रानहोनानै जेनेबा दिंखि एबा उवाल नंङाबा ग्राइडार मेसिनहाय देरनानै लानांगोन
औ औ थारैनो
दानि बेलायावथ' ग्राइन्डार मेसिना बयनिबो न'खर न'खर थायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथांजो नंगौ नंगौ
औ बिदिनो बेखौ देनानै मिस मिस गुन्दै खालामनानै लानांगौ आरो
ओ नंगौ नंगौ
बिदिनो जेनेबा अनला ओंख्रिखौहाय नाजोंबो जाजायो बेदरजों जेरै बेदर बुङोब्ला अमा बेदर दाउ बेदर बिदिजों जाजायो आरो
औ थारैनो नंगौ नंगौ
आङो अमा बेदरजोंहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो अनला ओंख्रिखौहाय
ओ नंगौ थारैनो
गिबियावनो अनला ओंख्रिजों संनोब्ला अमा बेदरखौहाय बाजारनिफ्राय बायनानै लायग्रोनांगोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना? औ बे अम औ औ बे अमा बेदरखौ लाबोखांनानैहाय ओ बेखौहाय मोजाङै बेखौबो अमा बेदरखौहाय सुस्राना लानांगौ आरो
नंगौ नंगौ थारैनो
बेखौ सुस्रानानै ओ सारायावहाय ओ एसे सारायखौ दुङोब्लाथाय थाव होनानै पियासफोर पियास होनानैहाय बेखौ एवफ्रामना लानांगौ आरो
नंगौ नंगौ
एसे मोजां एवफ्रामना लानानै बेखौहाय खांना दोननांगौ जायो खोनादोंना? नों
खोनादों खोनादों नोंथांजो खोनादों
बेखौ खांना दोननानैहाय बेखौ बेयावहाय दै होनांगौ बिदिनो दैखौ गोदौ होनांगौ आरो एसे मोजाङैहाय ग्लोब ग्लोबनो ओ ओमफ्राय मस्ला मस्लिफोरखौ बिदिनो सामब्राम हाइजें बिदिनो रुसुनफोरखौहाय देना लाग्रोनांगौ आरो औ ओमफ्राय देना लानानैहाय बेनि उनावथ' जोङो अनला ओंख्रि स संनोब्लाथ' खारै खारैखौनो नांखागौन ना खारैखौहाय फसरना लानानै खारैखौबो होनांगौ आरो नांगौ बिबांनि औ खारैखौ होनानै ओमफ्राय बे मस्ला मस्लि देनायफोरखौ होहोनानै लानांगौ
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
बेनि उनावहाय बे अन गुन्दै देना लानायखौहाय एसे एसे सारनानै होनांगौ आरो बे दै गोदौनायावहाय औ बिदिनो मोजां गोदौब्लाथाय बेयावबो एवनानै ला
औ नंगौ अनला ओंख्रि आरो मेवाइजों बोरै सङो बिनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा नोंथांजोे
औ हागोन एसे
औ एसे सोंद'यै फोरमायना होनायदे औ
बिदिनो मेवाइजों संनायखौथ' एसेबां मिथिया जेनेबा आङो जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ एसे सुदै फोरमायनो हागोन आरो।
जेनेबा गिबियावनो ओ मेवाइखौ जोंना बारियाव थ औव औवा मा होनो मा औवानिफ्राय औवानि जायो जेनेबा बेखौ? बुरखाऔवाना मा होनो।
बेनिफ्राय बेनि औवाखौ जायो जानाय जायो खोमा।
औ नंगौ नंगौ।
आंबो बेनि औवाखौ मानिफ्राय जायो मिथिया आरो। जिखुनु औवा मेवाइखौहाय। ओ गिबियावनो बारिनिफ्राय दानना लाबोनानै बेखौ बिनि बिगुर बिगुरखौहाय मोजाङै जिरना लानांगौ आरो। औ। जिरना लानानैहाय बेखौ फिसा फिसा मोजाङै सुसुनानै मोजाङै फिसा फिसा हाना लानांगौ। बिदिनो बेखौबो एसे थाव होनानै साराया दुंब्ला एसे थाव होनानै एवफ्र्रामना लानांगौ जायो आरो।
औ। थारैनो अनला ओंख्रिजों मेवाइजों सङोब्ला जोंहा जोबोद गोथाव जायो। ना नोंथांजों।
औ गोथाव जायो। बेनि उनावहाय बेयावबो दै होनांगौ आरो दैखौ गोदौ होनांगौ। बिदिनो- खारैखौ होनांगौ।
औ औ।
बिदिनो मस्ला मस्लि देनायफोरखौ बेयावबो देना लाखानायखौ होबाय होनानै बेनि उनावहाय अन गुन्दैखौथ' दोननायखौ माबायदि देनेनांगौ खोन्थाखानाय जाबाय आनोङो सिगाङावहाय औ। बे उन अन गुन्दैखौ देना लानायखौ होनांगौ बे इयावबो बे बिदिनो बिदिनो एसे एसे सारनानै होनांगौ आरो।
औ-औ-औ।
औ बिदिनो सं संनानै जानाय जायो आरो जोंनि बर'फोरा।
जेनबा अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा जोबोद गोथाव जायोना? जोंनि बर' हारियावहाय मोनसे बिहोमा गोनां माने ओंख्रि होननानै बुंजायो। बे नङा होमबा नोंथांजों
दाउजोंबो जाजायो आरो औवा मेवाइजों दाउजों-' अनला औ। बिदिनो संनाय जायो आरो। नोंथाङाबो बिदिनो जानायनि सोमोन्दै मा ओंख्रिखौ बांसिन साबसिन मोनो? हा
खोनायासै मा होनदों?
नोंथाङाबो बिदिनो जानायनि मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन हागोनोंथांजो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' मेनावहाय अनला ओंख्रियानो थाबाय जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि होननानै बुं बुंजायो आरो माने बर' हारिनि बिहोमा गोनां ओंख्रि होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानोना अनला ओंख्रियाहाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि गोनां अनला ओंख्रि आरोखि। अनला ओंख्रिखौहाय जोङो जानानैहाय ओरैबायदि मोनो माने अनला ओंख्रिजों मेवाइजोंहाय सङोब्ला बिनि-' गोथावा एसे आलदा जायो आरोखि आरो बेनि अनगायैबो जों अनला ओंख्रिखौहाय नों नोंथाङा जोआनो दहाय बुंनानै थांखांबाय अनला ओंख्रिजोंहाय दाउजोजोंहाय ओमफ्राय बिनि अनाबो बिनि अनगाबो जोंहाहाय अनला ओंख्रिखौहाय अनेख बुस्थुजों जाजायो माने
औ बिदिनो नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मा माजों जानानै बांसिन मोजां मोनो
अनला ओंख्रिखौ आंथ' मेवाइजों मेवाइजोंनो जानानै साबसिन मोनो मेवाइ आर' बिनि उन अनगायैबो जोंहा दाउ लकेल दाउ लकेलखौथ' मिन्थिखायो नोंथाङजोआ दाउ लकेलजों अनलाजोंहाय जायोब्ला जोंहा ओरैबायदि एसे आलादा मोनो आरोखि
औ
औ आरो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा माने बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिनायथि गोनां ओंख्रि सोरबाफोर आलासिफोर फैयोब्ला माने जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनानै होनाय जायो आरोखि गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोनहा सोलिबोनाय आरो बे फोरोंबोनाय माने अनला ओंख्रि आरो मेवाइ बेफोरजोंहाय जोंहा मिक्स खालामनानै संनाय माने गोदोनिफ्रायनो दंबयो आरोखि आरो दासिमबो सोलिगासिनो माने जोंहा बर'नि दा माने एसे आलदा जाबोबाय आरो जुगाहायबो मदार्न जुग जाबोबाय नालाय जोंहा गोदो गामियावहाय आबै आबौमोनाल' संनो रोङोमोन दा बिदिनो सोलोंनानैहाय जोंहा अबावबा ह हटेलनो अबावबा गला अबावबा मा मोनसे हटेल बेफोरबायदि खुलिनानै जोंहा बर'नि ओंखाम ओंख्रि मोन रा जाबाय माने बेयावहाय जोंहा अनला ओंख्रि आरो दाउ बेखो दाउजों अला ओंख्रिजों बेफोरबायदिबो होनाय जायो दा माने अनदला ओंख्रि दाउ दङबाथाय माने जोंहा बर'नि ओंख्रि एबा बर'नि हटेल होननानैहाय मोनथिनायबो जायो आरो दा माने अनला ओंख्रिखौहाय जोंहा दस्रा जाथिफोराहाय बारा संनानै जानो रोंखाया मानो जोंहा बर' हारियाल' अ माने संनानै जानाय जायो आरोखि बांसिन आरो बिनि अनगाबो जोंहा अनला ओंख्रिखौहाय गामि एरियाफोरावहाय जेन'बा हाथासुनिथ' मिथियोना हाथासुनि हाबा
औ हाथासुनियाव होनाय जायो आरो औ नंगौ
बो होनाय जायो आरो माने बेवहाय मोनसे नेम गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा बान्नानै दोनबोनाय नालाय बेयावहाय माने हाथासु जुनि हाबायावबो होनाय जायो आरोखि बेखौहाय नेम बायदियैहाय जेनबा नोंथांजोआबो मिथिखागौ जायो जाहैबाय एसे एनै आरो नोंथांजोआ अनलाइन ओंख्रिनि सोमोन्दै आरो एसे माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा
आंथ' जाखिनि
औ औ औ नोंथां औ माने अनलाइन ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे बिहोमा गोनां ओंख्रि नालाय आरो बेखौहाय जोंहा बेसे हागौ जोङो दा ओज जोंनि बर' हारिनि नि थाखाय सिनायथि होलांनो नाजानांगौ आरोखि नोंथांजो आरो अनला ओंख्रिखौहाय जोंहा बिदिनो मे-मेवाइ आरो बेनि अनगायैबो जों अनला ओंख्रिखौहाय जानो थाखायहाय उवाल आरो ग्रेन्डार मेसिन नोंथांजों आंनो बुंनाय बायदि बिदियावहाय बानायनानै जोंहा मिक्सार खालामनानैहाय बानायनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो जाहैबाय अनला ओंख्रि। अनला ओंख्रिखौहाय बिदिनो सोरबा आलासि फैनाय बा सोरबा। आलासि दुन्सि फैनायावहाय बिदियाव बाहायनाय जायो होननानै नोंथाङा जोंहाबो मोनथिखाबाय।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औ अ समाबो जाबाय जोंना रायलायनांगौ समाबो एसे खिनियावनो जोबबाय। होमबा नोंथांजोे दोन्थ'लायनायसै नामा।
औ दे बिदिब्ला।
औ दे गोजोन्थों।
औ दे।